द
औ हेल'।
औ नोंथां।
औ दा नोंथांजों आं औ।
औ‌। बुं नोंथां।
औ नोंथांजों आं दा फंनैसो सावरायनो होननानै हरनाय जादोंमोन।
औ नोंथां सावरायजागोन दे औ नोंथां सावरायनो हागोन।
दा जों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनोसै ससियेल मेडियानि सायाव ससियेल मिडियानि सायाव सरायनो सानदोंमोन‌।
औ जायो नोंथां खावलायजायो।
ससियेल मिडिया होनोबा नोंथाङा
औ।
मा सानो
ससियेल मिडिया होनोब्लाथ' बेयो जेनेबा मोनसे जेनेबा समाजारिनि मोनसे जेनेबा गोजान गोजानाव थानाय जेनेबा सुबुंफोरजों जोङो रायज्लायलायनो हायो आरोखि जेनेबा लोगोफोरजोंनो होन बा न'नि मानसिफोरनो होन बा गुबुन मानसिफोरजोंनो होन जोङो माने ससियेल मिडियानि जोहै जोङो रायज्लायलायनो हरनो हायो आरोखि दाबसे दाबसे जायगायाव थब्लाबो गोजान गोजान ज जोङो दुनिया नाङैनो जोङो रायजलायहरनो हायो ससियेल मिडियानि जोहै जेरै सोरबा अबेबा जायगायाव दं जेनेबा हमनानै लादो आमेरिकायाव दङ। सासे सुबुङा आरो सासे सुबुङा जेनेबा जापानाव दङ होमबा बिसोर सानजोंबो बे बेनि ससियेल मिडियानि जोहै रायज्लायनो ह हागोन आरोखि जेरै दा बुंनो थाङोब्ला मुंदांखा मुंदांखायाव ससियेल मिडियाव दङ। जेरै फेसबुक वाटसेएप टुइटार बेफोरनो आरोखि नोंथां आरो बेफोराव जोङो जेनेबा गुबुन जायगायाव मा जादों बेफोरनि बेफोरखौबो जोङो नुनो हायो आरोखि ससियेल मिडियआवनो भिदिअफोर बा जोङो निउसफोरबो नायनो हायो ससियेल मिडियावनो दा गोबां निउसखौनो स सियेल मिडियाफ्रावबो हगारखायो
औ
आरो जोङो गुबुन ओ गुबुन जायगानि जेनेबा कालसारफोर जेनेबा जानाय लोंनाय मारै मा मा जायो बे फोरखौ जों दा नुनो हायो आरोखि जेरै फेसबुकफ्रावनो होननो हायो जोङो जेनेबा मेलला ओ फुड भ्लगार्सफोर थायोना जेनेबा जानाय लोंनाय देखायग्राफोर बिसोरो ओ बिसोरो देखायो आरो बेखौ जोङो नायनो हायो आरोखि गुबुन गुबुन जायगानि मा मा जायो जेनेबा जोंनि जायगायाव बेफोरखौ जायाबाबो गुबुनाव जोङो जानायफोरखौ नुयो बेफोरखौ जोंबो गोबां गोबां हारिमुवारि बुस्थुफोरखौनो जों नुयो आरोखि गुबुन गुबुन हारिमुनि बारै जोङो सोलोंनानैबो लानो हायो ससियेल मिडियानि जोहैनो जोङो
औ नंगौ
नोंथांनि बायदिब्ला नोंथाङा होननानै होननो हागोन दे नोंथाङा मा सानो
ससियेल नंगौ नोंथांहोननाया गासिबो नुजोबगौ आरो जों ससियेल मि नि गेजेरजोंनो जोङो मा होनो सोलोंथाइ सोलोंथाइ बिथिङावबो गोबां बिहोमा होगा हो होयो ससियेल मिडियाया जेरै जोङो
औ
फेसबुक इउटुबफोरनिफ्रायबो ससियेल मेडियानि थ्रुयैनो जों सोलोंना सोलोंनो हायो
औ नंगौ नोंथां
रादाबफोरखौबो जोङो माने अबेबा खना खनला मा जादों मा जायाखै बेफोरखौबो जोङो ससियेल मेडियानि गेजेरजोंनो जोङो नुनो हायो जों थांलाय नांला बेबा जोङो दसे समनि गेजेरावनो मोनथिनो मोनो अबेथिंजाय मा जादों मा जायाखै बेफोरखौ जों ससियेल मिडियानि गेजेरजोंनो मोनथिनो हायो आरो दा बेफोरनो जानो ससियेल मिडियानि मोजां खामानिफ्रा दा ससियेल मिडिया गैयामोनबा जोङो उमुक जायगाया माबायदि उमुक जायगाया माबायदिखौ जोङो मिथि मोननाय नङामोन आरो ससियेल मिडिया गैयामोनबा दा ससियेल मिडिया फैनायनि उनावसो जोङो गोजान गोजान जायगाफोरनि आबहावा बा बिसोरनि था सारि मिथिनो मोनबाय
औ
आरो
नंगौ नोंथां
बिदिनो गोबां गाज्रिफोरबो दङ ससियेल मेडियानिया ससियेल मिडिया फैनायनि उनाव गोबां गाज्रि थासारिबो बेफोरो जाहैबाय मा होनो जाय फोरा मोजाङै बाहायनो रोङाखै आरो जायफोरा मा होनो सांग्रां जानो रोङाखै बेफोरो गाज्रि हुदाफोरनिफ्राय जेनेबा गाज्रि आबहावानिफ्राय जेनेबा बेफोरखौ बिसोरो गोजानाव थानो हायिनिफ्राय माने
औ।
बेफोरो ससियेल मिडिया फैनायनि उनावबो।
हेल'
औ हेल'।
औ नंगौ नोंथां बुं दे।
द जेरै मा होनो साबायखर। साइबार क्राइम बेफोरबोथ' जादों नङा होमबा ससियेल मिडियानि गेजेरजोंनो। दा बेफोरखौबो जोङो गावबा गावनो जुदि सोलोंना लायाबा। साइबार क्राइमा माबोरै जायो साइबार बुलिं बेफोरो मा? बेफोरखौ जुदि जोङो मोनथिनानै लायाबा
नंगौ नोंथां।
जोङो बिराद गाज्रि। माबायाव गोलैगोन आरो खैफोदाव गोलैनो हागौ।
बेनिखायनो जोङो मोजां। ससियेल मिडियाखौ बाहायदोंब्लाबो मोजां सोलोंथाइ लानांगोन ससियेल मिडियानि फारसे। मोजाङै बाहायनो रोंनांगोन ससियेल मेडियाखौ अब्लासो जोङो। गाज्रि खैफोदनिफ्राय। हागोन।
हेल' हेलौ नोंथांनिखौ थाबथानाय साब
दा नोंथाङा
औ।
माबाफोरनोदि गास बिदिखौ बे ससियेल मिडियानि गाज्रि बिदिन्थिफोर जा गाज्रि गोहोमफोरखौ बुंनो हागोन नोंथाङाबो नोंथांनि साननाय मथे।
जेनेबा ग जेनेबा ससियेल मिडिया मा गाज्रि गोहोम खोख्लैयो बेखौ ना?
औ बेखौ औ।
औ। जेनेबा नोंथाङा बुंनाय बायदिनो बिदिनो साइबार बुलुयिं जायो नोंथाङफ्रा बेखौ होनखाबाय साइबार क्राइम जेनेबा साइबार बे फोरनि बारै मिथियाबा जेनेबा ल'फोरनि बारै मिथियाबा एसे गोहोमाव। गोलैनो हागौ जेनेबा बेफोरावनो जेरै नोंथाङा बुंदोंमोन साइबार क्राइम। बा साइबार बुलिं बेफोरो आरो बेनि अनगायैबो गोबां। गाज्रिफोरबो दङ आरोखि जेरै जेनेबा बांद्राय बाहायोब्ला ससियेल मिेडियाखौ। जेनेबा सर' जायो आरोखि जेनेबा सर' सर' जानानै नागार खारनो हायिफोरबायदि जै जेनेबा सब समाय ससियेल मिडियायावनो थाफ्लांनाय गावनि खामानिखौ गारनानै ससियेल मिेडिया नायफ्लांबाय थानाय आरोखि जेरै भिडिअ'फोर रिल्सफोर बेफोर मोनसे गाज्रि आरोखि जेरै बेफोरो देहायावबो गोहोम खोख्लैयो जेरै मगन मेगन मेगनफ्रा गाज्रि जानायनि लामायाव थाङो नोंथां?
औ नंगौ।
फरायसाफोरनि बेलायाव फरायसाफ्रा। लेखाफोरनिफ्राय एसे गोजानाव थानायफोरबायदि जायो जेरै बिसोरो लेखाफ्राव बारा गोसो होनो हायि जाया नंगौना आरो नोंथां‌। होननाय बायदि जेनेबा बे साइबार बुलिं होनदोंना नोंथां आरो लोगोसे जेनेबा। सोरबा सिनायै सुबुं बा सिनायनायखौना सोरबा सोरबा। सिनायनायफ्राबो हरबावोसो बिदि जेनेबा सिनायफोरखौबो ला जेनेबा। बायदिसिना लिंकफोर हरो ना नैबे लिंकआव थु होनबा नों बिदि एथ' एथ' मोनगोन बा एथ' एथ' एथ' एथ' मोनगोन बा जेनेबा माबाफोर खालामनो हागोन बे लिंकआव थु नोंथां बिदि होनबा बेफोर बे लिंकखौ नायबिजिरग्रोनांगौ आरोखि सिगाङाव बे लिंकआ मोजां नंगौनाा नङा बे मानोना बे लिंफ्रा माने बिराद गाज्रि लामायावबो लांनायनि मोनसे जाहोन जानो हागौ आरोखि आरोखि जेरै नोंथांनि बायदि जेरै साइबार क्राइम बेफोरबो
औ औ
नोंथां आरो जेनेबा ससियेल मिडियाआव सोरबाफोर जेनेबा माबाफोर एडभार्टाइसमेन्टफोर हगारोबा सोरबा भिडिअ खालामनानै हग्रोना ओमफ्राय बे भिडिअ'आव जेनेबा इनफरमेसन लानानै फैयो बे सासे सुबुङा बिदि हगारफैयो खिन्थु बे इनफरमेसनखौ सोरबा सोरबा सुबुंफ्रा नोंगौ सानथारो आरोखि जेनेबा नंखायब्लाबो नोंगौ सानगोन बेखौ खिन्थु ओंखायनो सिगाङाव दडायरेक्ट जोङो नोंगौ सानालासिनो जोङो बेखौ सिगाङाव गिबियाव मोजाङैनो नाय बिजिरग्रोनांगोन आरोखि बे नों मारगौनाा नंमारा जोङो डाइरेक्ट बिसास खालामनााङा आरोखि नोंथां अना
औ नंगौ आरो मा होनो नंखाय रादाब ओमफ्राय मा होनो भुल खौरांफोरखौबोथ' गोख्रैनो फोसावो बे ससियेल मेडियाया जेरै मोजाङानो जा गाज्रियानो जा जेरै मोजांबाबो गाज्रिबाबो बेयो गोख्रैनो माने फोसाव जानायनि लामायाव थायो नङा हमबा दा बेनिखायनो दा नंखाय रादाब फोसावजायोबा बेखौ जोङो गनायनानैबो लाथाव जायाना नंगौबाबो थाबनो गनाय गनायनानै लानो हाया जोङो जुदि नङाबाथ' बे खैफोदाव गोलैनो हागौ नंगौबाथ' मोजाङानो जाबाय आरो मा होनो नोंनि गोसोनि खोथा एबा गावनि निजि जिनिसफोरा जेनेबा मा होनो खारि एबा डाटा बेफोरो गावबा गावनि पार्सनेल लाइफ नङा होमबा बेफोरो जेनेबा नोंनि जाखिनि डाटा दङ नोंनि जिउनि बेफोरो माने बेखौ मिस इउसबो खालामनांगौ मानसिफ्रा नोंनि फ्रायबेसि जाया होनबा बेफोरखौ गाज्रि बाहायनो हागौ मानसिफ्रा बेखायनो बेफोरखौ जों ससियेल मेडियाआव जाब्बा जोब्बा माने सेयार खालामजाया आरो
औ औ
बेफोरबो जों गाज्रि गोहोम खोख्लैयो जोंनि बे
प्राइभेसिफोरखौ ना
औ औ
अ नंगौ नोंथां नोंगौ
आरो मा होनो ससियेल मिडिया दा मा खालामखो जोंखौ जोंनि मोखांजों मोखां नुलायनाय जोंनि लोगो बा न'खरनि मानसिफोरजों बा आलासि बाय बाहागिफोरजों माने मोखांजों मोखां नुलायनाय बेफोर खौ खम खालामलांनो हमबाय मानो होनबा जोङो डाइरेक्ट
जोङो फनल' हरनानै सोंहरनाय जायो खबरफोरखौबो डाइरेक्ट थांलायनाय फैलायनाय बेफोर खम जालांनो हमबाय आरो
औ नंगौ नोंथां नंगौ
औ बेफोरबो जोंनिया मोनसे जेनेबा गाज्रि माबायावनो थांबाय माने बेयाव
माने थोंजोङैनो माने बियो जालांखाबाय आरो नों थाङा होनबाबो फैया होनबाबो जेनेबा थांगोन होनबाबो बे थोंजोङैनो जा जालांखाबाय सर' जालांखाबाय आरो
औ नंगौ नोंथां।
गोदोनि दिनावथ' बिदि नङामोन नङा होमबा डायरेक्ट नोङो थांनो हायोमोन जेरै थाङोमोन। जोङो बिदि आलासिफोरावनो जा सोरबा लोगोनावनो जा जों डायरेक्ट लोगो हमनो बिदि ससियेल मिडिया गैयि समाव ससियेल मिडिया फैनानै जोङो मा मोखांजों मोखां बेफोरबायदि रायलायलायनाय बेफोरो खम जालांबाय आरो
औ नंगौ नोंथां नोंगौ।
आं बेखिनियानो
औ जाथ'सिगोन ना होनबा नोंथां दा
औ दे होनोमबा बिदिबा नोंथां।
दे नोंथां।